खुलुमबाय ओ गोजोन बेलासि नोंथांनिसिम ओ नोंथांनाव आं मोनसे बाथ्रा सोंनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोनलै नोंथां ओ माने जोंथ' दा नै मबाइल उन बाहायगासिनो दंना? जोंङो बे मबाइल फनखौ जों माने मानि खारनाव जों बाहायदों जेनेबा जोंङो जों इन्टारनेट होननानै मिथियोना बेखौ जोंङो बे इन्टारनेटआ एबा मबाइल फना जोंनि गेजेराव माबायदि गोहोम खोख्लैदों एबा माबादि जोंङो बाहायदों एबा मुलाम्फा मोन दों जों बेखो बिनि सोमोन्दै
जागोन नोंथां ओ जोंनि गेजेराव आथिखालाव ओ इन्टारनेट बे ओरैबादि साग्लोबनानै दं नोंथां बुंनो थांङोब्ला जोंनि बुहुमा आथिखालाव इन्टारनेट नंङाबानो सोलिला। बे माबोरै होन्ना बुंङोब्ला नोंथां जोंनि बुहुमाव सुबुंफोरा ओ गोदोनिफ्रायनो ओ जेन'बा दमबारे हाजार हाजार सिगां बोसोरनिफ्राय सुबुंफ्रा रायजो जाबोबाय जोंनि बुहुमखौ सालायबोबाय जोंनि बुहुमाव थानानै जोंनि बुहुमजों गोरोबनानै थाबाय दा बेयाव मा जादों उम मोनसे समनिफ्राय सुबुंफोरा लेखा फरायनो रोंबाय साननो रोंबाय बुहुमखौ नायबिजिरनो रोंबाय बुहुमखौ सोलाय सोल' खालामनो रोंबाय बुहुमनि माखासे नेम खान्थिफोरखौ सोलायबाय बेफोरजों मा जायो जेन'बा फरायनो मोननानै लेखा फोर मोन्नानै माखासे ओ बिगगियान बा ओ साइनथि साइनथिफिग खासै बुस्थुफोरा ओ जोंनि गेजेराव फैनो हाबाय दा जोंनि गेजेराव सोलोंथाइ लानायनि उनाव गोबां सुबुंङानो मा जाखो मेलेमजिबि जाबाय साननो गोरों जाबाय जोंङो खालामनो हाथावै बुस्थुफोरखौ खालामबाय जोंङो दिहुनबाय दिनै दिहुनै दिहुनै जोंनि बुहुमाव अनेक नुफेरै बुस्थुफोरबो दंबावो जोंबो नुफेराखै जानो हागौ बिदि दिहुनबाय दा बेनि गेजेराव मा मबाइल फन बेबो मोनसे आरो मबाइल फना गोदो मामोन
ओ गोदोहाय ओ मबाइल फननि सिगांङाव मा जायोमोन जोंहा फोनांजाब राहाया दंमोन लाइजाम लाइजामनि सिगांङाव मा दंमोन
जा महाराजानि दिनाव ओ दाउफोरनो बिरहोनानै हरनाय माखासे फिसा लाइजामाव लिरना हरनाय बे दंमोन बेनि उनाव मा फैगौ पस्ट अफिसफोरनि लाइजाम फैबाय बिनि उनाव जोंहा टेलिफन फैबाय टेलिफननि उनाव जोंहा मबाइल स्मार्टफन फैबाय अ मबाइल टेलिफना मामोन अम वेरनि गेजेरजों खोनाग्रा ओमफाय बेनि उनाव फैदों केपेड मबाइल नकिया बिदिनो मेरला माइक्रमेक्स माबा माबि बेफोर केपेडमोन जेन'बा जोंनि मबाइलनियावनो जोंनाव थुग्रा दंमोन थुग्राया मामोन जेन'बा जोंङो बेयावनो खेल्थेक खेल्थेक होनलायनाय थुनांगौमोन आरो बेनि उनाव मा फैखो मार्टफन दा जोंनि बुहुमाव ओरैबादि साग्लोबसारनानै दं स्मार्टफन सेगखदमबारे बयनिबो आखाइ बयनिबो न'खर साफ्रोमनिआवबो जे जोंनि बुहुमाव बेसेबां सुबुं दं बिनि बांसिन जोंनि मा मा जोंनि बुहुमाव बेनिख्रुइ बांसिन स्मार्टफन दं मा होनना बुंङोब्ला ओ जोंनि बुहुमाव ओरैबायदि मोनसे जाबाय जोंनि बुहुमा बा जोंनि सुबुंफ्रा आथिखालाव मबाइल फनजों सिथाबनानै थाग्रा। गोबां सुबुंङानो बेजों गावसोरनि ओ सानसेयारि जानाय बेफोरखौ बुथुमना लानो हायो। गोबां सुबुंङानो ओ बांसिनानो जेनबा मबाइलनि गेजेरजोंनो गोबां आथिखालाव रांबो खामायगासिनो बे फेसबुक इउटुब इउटुब बेफोराव बिथांमोनहा माखासे भिडिअ बानायनानै हगारदों बिथांमोनहा माखासे रिल्स बाननानै हगारदों। भिडिअ बानायनानै हगारदों फानि भिडिअ बानायनानै हगारदों सोरबा सोरखौबा जावलायदों बेफोरबायदि ओंखारनाय ओंखारना बेफोरबायदिनि जोहै बिथांमोना माखासे ओ रां रु खामायगासिनो आरो दा बेफोर माबा मानि गेजेरजों जादों बा इन्टारनेट दा इन्टारनेटआव इन्टारनेट आरो सस मिडिया बिसोर मानि ज' जानानै जोंनि बुहुमाव खौ ओरैबादि सोलाय होबाय जे नों नायाबानो थानो हाखाया आरो ओ दा दंबावो इन्टारनेट इन्टारनेटनि गेजेराव मा जादों जों जोंनि इन्टारनेट नंङाबा जों मा जाबावो जोंनि गेजेराव रां रुफ रुफा सोनाय रां रुफा बखनाय बा जोंनि बबेबा मोनसे खामानि बेफोरखौ जोंङो दायो थाबथा होनोबो हायो आरोना इन्टारनेटआ इन्टारनेट नंङाबानो जेबो जाला मानो होनना बुंब्ला ओ नोंङो बबा ए टि एम आव बबेबा नों गलायाव नों बइलजों रां होनोबा नोंनो इन्टारनेट नांथारगौ आथि आजिखालिथ सुबुंफ्रा बांसिन ओ बिलाइ बिलाइ रांखौ लाला मानो होनना बुंब्ला मबाइलजों जाखाजोबो नालाय इन्टारनेटनि गेजेरजों जाखायो नों गुगोल पे फनपे बेफोरजोंनो आरामसे नोंङो आरो मोनफ्रोमबो गलायावनो आथिखालाव माखासे किउ आर कड थायो बेखौ स्केन खा खालामनानै जोंङो बेजोंनो रां होनो हायो बेफोरबायदि आथिखालाव इन्टारनेटनि गेजेरजों जाबोजोबनो मोनो हादों आरो आथ बुंनो हाबावो जेनेबा इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो आथिखालनि सुबुंफ्रा गोबां मेलेमजिबि जादों मान मानो बुंब्ला आथिखालाव सुबुंफ्रा नोंनो फोरोंगिरिखौनो नांला बा नोंङो थांनानै फरायो स्कुल फरायसालियावनो थांनोनो फरायहैनांला मानो होनना बुंङोब्ला ओ जोंनि गेजेराव बिराराय माखासे प्लेटफर्म दं माखासे सोलोंथायारि माखासे एप्सफोर दंङ माखासे ओ आरो आथिखालाव माखासे सुबुंफ्रा अनलाइन कचिं बा इउटुबाव बा फेसबुकाव फोरोंङो जायखौ जोंनि सोलोंसाफ्रा आथिखालाव इन्टारनेटनि गेजेरजों इउटुबाव फेसबुकआव माखासे एप्सफोराव माखासे वेबसाइटफोराव बेनि सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो बेफोराव गोबां रो रोखोमनि जोंनि जों स्कुल बा कलेजाव जोंङो मोननायनिख्रुइ बांसिन मोजां मोजां माखासे माबा फोर मोनो ओ गियान मोनो आरो बिथांमोनहा फोरोंखांनायनि उनाव माखासे पि डि एफ पि डि एफ माखासे नटस माखासे कपि माब्लरखौ आरामनो बिसोरो जोंङो प्रभाइद खालामनानै होयो बा जोंनो होयो दा बिथांमोनहा बेजोंनो जोनोमखौ जोंनि बुहुमनि सुबुंफोरखौ गथ'फोरखौ फोरोंदोंबो आरो बिथांमोनहा बेजोंनो माखासे इउटुब फेसबुकनि रेभिनिउ बेफोरजों बिथांमोनहा माखासे रां खामायदों जायनि गेजेरजों बिथांमोनहा फोरोंनायखौ इन्टारेस्ट लानानै से बिथांमोना रां खामायनानै जोंनि बुहुमनि सुबुंफोरखौ ओ गियानिबो खालामदों। बुहुमाव सानखहायै बिदिनो माखासे इउटुबारफोर माखासे फेसबुक रिल्स बानायग्राफोर दंङ जायखौ ओ सानदोंबाबो जों सानखनो हाया आरो बेयो इयुनाव बारायलांबाय थागोन दा इन्टारनेटा ओरैबायदि गोहोम खोलैदों दि ओ नोंथांङा नोंनि मबाइलखौ खौनो नोंनि स्मार्ट फन'खौनो नोंङो
गैयाबा नों बेखौ लानोनो गोसो जाबावनाय नंङा आरो नोंनाव ओरैबायदि माखासे रागाजोंनाय फैगोन जेनबा नों नेट जायै गैयै जायगायाव थायोबा नों ओरैबायद जागोन नों मा खालामना थागोन गोदोनि दिनाव थायोमोन जेन'बा नों लोगो दो रंजालायनानै थायोमोन मबाइल इन्टारनेट बेफोर जेबो सोमोन्दोआनो गैया नों लोगोफोरजोंनो सानसे गामियावनो गेलेगोन बल गेलेगोन फुटबल गेलेगोन आथिखालनि सुबुंफ्रा मा इन्टारनेटनि जोहै बल फुटबल क्रिकेट बेफोरबायदिखौ फोथाराव ज' ज' ओंखारना गेलेला आथिखालाव फ्रि फायार पाबजिनो माबा माबि बेफोरबायदि गेलेयो आरोना दा बेफोरो मोनसे जोंनि थाखाय गाज्रि गोहोमबो होननो हायो दा बिदिनो इन्टारनेटआ जोंनि बुहुमाव साग्लोबगोन साग्लोबबाय थागोन थाबाय थागोन बारायलांबाय थागोन दा ओ जोंनि गेजेराव बिदिनो इन्टारनेटआ खोब माखासे बिहोम खोलैदों आरो दा नोंथांङा खोनादोंना नोंथां? दा नोंथांङा बे बे इन्टारनेटनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा नोंथां?
इन्टार नेट नि सायाव माने आंङो गोदोनि जेनेब बा इन्टारनेट गैयिनि समाव जों माबायदि सो सुबुं माहारिया थांना हरोन बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंलांनो सानदों नोंथांनिसिम ओ इन्टारनेटआ जोंनि गेजेराव फैनानै मा होनदों माखा से गोबां गोहोम खोख्लैनायखौ खौ नुनो मोनदों ओ आरो मा होनदों माखासे मोजांनि खामानिबो मावदों आरो। ना जोंङो जेनेबा माखसे फार्से ओ इनफ्रमेसिन मोन्दों माखासे ओ टेकनलजि जोहै जोंङो माखासे से मा माबा मोनसे खालामनायनि गेजेरजों एबा ओ मा होनो मोनसे मेसेज दैथायनाय बैफोर बायद दि नि गेजेरजों जोंङो मोनसे मोजां मद मोननो हादों आरो गोबां मोनदों आरोना आंङो बेखौ बुंनो थांङा आंनि बुंनाय ये माने आंनि बुंनाया जाहैबाय माने गोजो दोहाय जों इन्टारनेट गैयि समाव जों माबायदि सुबुं माहारिया थांनानै थादोंमोन बैफोरनि सोमोन्दैसो आं नोंथांनि सिगांङाव फंनैसो सावरायनो आखायाव लादों बेनो जाहैबाय जोङो इन्टारने गैय समाव जों जे गोदोनि सुबुं माहारिया उम गोदोनि आबै आबौ मोनहा गाजा गोम जायै रंजा बाजायै मिनि खुसियै आलो दैलोयै गावसोरनि मा होनदों संसार जानायखौ मोजां खुंलांनो हादोंमोन आरोना गोदोनि समाव जोंनि आबै आबौ मोनहा हेफाजाब होलायनाय आरो गुबुननि जे गुबुननि सिगाङाव माबा मोनसे मदद बिहैनाय एबा मानिबा मोनसे ओ मिथिं दावथिं एबा हाबा हुखा जानाय बैफोरनि समाव माने इन्टारनेट गैयालासिनो जोङो ज' ज'यैनो मावबोदोंमोन आरो सोरखौबा लिंहैनाय आरो सोरनि सोरनिबा सिागां खौरां हरनाय बैफोरखौ जोंङो मा होनदों गावसोरनो थांनानै एबा सोरनिबा आखाइनि जोहै जोंङो हरफानो हायोमोन आरोना गोदोनि दिनाव जोङो मोनथिनाय हायो आ माबादि संसार जाबोदों संसार जाबोनायखौ होननानै बुङोब्ला आ़ङो अ जेनेबा माइ गायनायनिफ्रायनो लाबाय आङो सोरनिबा न'खराव ज' ज'यै सावरि जानाय ओ हेफाजाब होनाय दिनै आंनाव गाबोन नोंनाव सफोर बैनाव हालौनायनि माइ गायनायनि आरो आरो माइ हानायनि बैफोरबायदि ज' ज' खामानि मावलायदोंमोन बै ज' ज' खामानि मावलनायाव सोरनिबा मोजां गाज्रि आरो माखासे गियान बैफोरखौ मा होनदों बिसोरो सेयार खालामनो हायोमोन आरोना जायनि जायनि थाखाय जोबोद मोजां मोनबो आरो मोजां मोनखौनो होननांगोन जोंङो आरो बेजोंनो लोगोसे दङ गथ'फोरनि समाव जेनेबा उन्दै उन्दै साफोरा फरायसाफोरा स्कुलाव थांनाय फैनाय थांनायनि उनाव मा होनो गर गेलेनाय बिदिनो खिखर गेलेनाय बिदिनो आमाय जाय बैफोरखौ गेलेनायखौ नुनो मोनोम इन्टारनेट गैयै समाव दा इन्टारनेट फैनाय बैफोरबायदिया जोबनायखौ जों नुनो मोनबाय जायनि जाउनाव जोङो दा उन्दैजों उन्दै गिदिरनाय गेलेनायखौ नुनो मोनला आरो गिदिरजों गिदिर सावरायनाय माबा मोनसेयाव बेरायनो थांनाय एबा दैयाव दुगैहैनाय बैफोरखौ खौ जोऔङो लासै लासै गोमाबोनायखौ खौ नुनो मोनदों आरो ओम आं बुंनो इन्टारनेट फैनायनि थाखायनो माखासे जोंनि देहा एबा माखासे ओम सावस्रियारि मा होनो जेंनाखौ जोङो नुनो मोनदों जेरै मेगननि मा होनो नायनाय नुहरनाय नोजोरथिया खम जालांनो हमदों एबा बिदिनो सानफा थोलोलो न' सिङाव हाबसोनानै गेम गेलेनाय भिदिअ गेम लेनाय मा खासे आ गाज्रि गाज्रि मुवा बुसथु सोलोंनानै लानाय बैफोरखौ आं नोनो मोनहरदों आरोना नंगौ मोजांबो सोलों नों हादों सोरबा मोजां सोलोंदों सोरबाया गाज्रि सोलोंदों माखासे मोजां नि सोलोंनानै मोजां सोलोंदों सोराया गारजिया गारजि सोलोंदों आरोना इनतारनेत फैनानै गोदोनि‌ समाव किन्तु बिदि गैया मोन जोङो आ ह जोङो मोनस समाजाव थायो थायोमोनबा गोदोहाय गावजों गावनि गेजेरजोंनो ओ माखासे उहुम रायज्लायनाय होनलायनाय आबा माबा मोनसे मावनाय खामानि दामानि बैफोरखौ जोङो रायज्लायनो हायोमोन आरोना आरो आं बुंनो हाबावगौमोन जेरै नोंथाङा बुंदों दहाय फुटबल गेलेनाय माबा माबिखौ जोङो नुनो मोनोमोन नंगौ निसय नुनो मोनोमोन गोदोहाय जोङो ज' ज'यै फुटबल गेलेनाय बबा माबा मोनसे नागिरहैनाय उहुम एबा अबावबा हाग्रा बंग्रायाव दाउमा दाउसा नागिरनाय बैफोरबायदियै जों ज' ज'यै मा होनो ना जाबोयोमोन आरो मदद होलायोमोन आरोना इन्टरनेट गयै समाव आ आं बेखौनो नोंथांनि सि सानदों नोंथाङाथ' एसेबाबो मिथिनो हाबाय नङा होमबा नोंथां? औ इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय मा बायदि गोहोम खोख्लैदों आरो माबायदि गोहोम खोख्लैगासिनो दं मोजांबो दं गाज्रि दं आरोना बिनि गेजेराव माखासे मोजांखौ आं फोरमायबाय आरो नोंथाङाबो माखासे रो गाज्रि मोननैनि गेजेराव आंनो फोरमायनानै होबाय आंबो बेखौ दा एसेबाबो मोनथिनो हाबाय एबा हमदांनो हाबाय एबा आंनि बुंनायखौबो नोंथ थाङा एसेबाबो मिथिबाय जानांगौ ना नोंथाङा गोदोनि समाव जों माबायदि थांनानै थायोमोन इन्टारनेट गैयिनि समाव ना नोंथां?
दा ओरैबायदि दंबावो जेनेबा माखासे फरायसाफोरा इन्टारनेटखौ गाज्रि बिथिङाव बाहायो जेनेबा अनलाइन गेम गेलेनाय दा नोंथाङा होनदोंना होनाखैमोनथाय? होनदोंमोन ना नोंथां बे अनलाइन गेमा ओरैबादि गाज्रि जेन'बा नोङो नोंनि टाइम नोंनि मेलेम नोंनि रां रुफा नोंनि न'खर गासिखौबो सिलिंखार खालाम हायो आरोना बेयाव मा नोंखौ ओरैबादि थाखानि लबिया खालामगोन जे नोङो बेखौ फास्थआव गेलेनायाव मोन गोन बिनि उनाव मा जागोन ओ नोंथाङा नोंनि जा रां दङ बेखौ थैलाजोबगोन आरोना दा बे मोनसे जोबोद गिदिर गोहोम
बेराद गाज्रि लामाजों थांगासिनो दं। औ औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।